औ
खोनादोंना नोंथ
औ खोनाबाय खोनाबाय मा खालामदों नोंथाङा दायो बर्थमान?
आ दङ आं नोंथां ओरैनो दायो नोंथाङालाय
औ आंबो नै दासो उन्दुनो ला हांदों आंबो जाखांनानै जाखांबाय जाखांनानै दसे जिरायबाय बेनि जाय नै दायो बिसिनायाव दं आ
ओंख्रि जाखो नोंथाङा
ओंख्रिया जोंना माबासोमोन खुमब्राजों अमा बेदरमोन
गोथावथार माथो ना
औ गो
जोंहा जोंनाबो दिनै जोंनाबो दिनैहाय बेदर आलु बिलाहिमोना
अ गोथाव दे नोंथांनाबो
औ ओ
अब्ला नोंथां मा दिनैनि टपिकखौ सावरायदिनो नामा
ओ ओ बेनो नोंथाङा जुदि जों एसे ओ रायज्लायनो सानदोंमोन आङो ओ बिदिनो माने नखर खुंनायावस ओ ओ नखर खुंनायाव सासे ओ गारजेनाहाय माबोरैहाय माने जानांगौ माने बिनि बा गै आं नोंथांनिफ्राय एसे मि थिनो लुबैदोंमोन आरो नों थाङा मा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
जा हायो आङो फोरमायना होनसै आ जेरै जोंना गंसे नखर जानो थाखाय सासे बिमा ए बा आरो सा बिफा नै
अम
जायो नङा होमबा गारजेना जोंना सानै जायो ओरै सासे बिमा ओरै आरो सासे बिफा जेब्ला बे बिमा आरो बिफाया जेब्ला मोजाङै स्ट्रं जायो अब्ला जोंना इनि इयुन जेनेरेसन फिसाफ्राबो ओ स्ट्रङैनो माने ओ इयुनाव माने दावगालांनायाव लामाखौ मोनलाङो जेरै जोंङो ओ जाबायदि गथ'फोरखौ फोरोंनांगौ स्कुलाव थांनाय समाव स्कुलाव थिनहरनांगौ आरो बिनि फ्राय स्कुलाव फैनायनि उनाव दसे गेलेहोनांगौ बिनि उनाव जेब्लानो मोनायो अब्लानो ओ लेखा फरायग्रा टेबोलाव ओ फज' नांगौ। जेरै जोंना दा गोबां जायगायावनो नुनो मोनसै बिमा बिफाखौ माने जेब्लानो थाबायनो रोंङो गथ'फोरा गथ' अब्लानो माने हगारसारनानै होयो। मबाइल होयो मा होयो जेनेबा जि-जि समाव जि समाव फरायनायनि सम जि समाव स्कुलाव थांनायनि सम बेफोर समखौ माने माखासे गारजेनफोरा माने मबाइलजों हगारना होयो बेफोरखौ माने। जोङो। मिथियोब्ला एबा। जों नुनो मोनब्ला जोबोद दुखु मोनो आरो। नाथाय बेफोरखौ आ उननि समासो फोरमायसिगोन माबायदि जालांगोन। दा से खिनियानो नोंथां।
औ औ औ थ' नोंथाङा दानिसो जा बाथ्रा बुंदों बियो थारैनो सैथो। बाथ ओं। खायसे खायसे बिमा बिफाफोरा फिसाफोरखौ बिदि उदाङै होगारनायाव माने सोरबा सोर ओबा बायदिया माने बिमाखौनो माने माने इजोत दोनै बायदि खालामो। थ' बिथांमोननि सायाव नोंथां । ओ मा बुंनो सानो
औ बेफोरो जोंना ओ खायसे ओ बांसिनानो नङा ओ माने फिफ्टि फि बुंनांगोन आरो माने माखासेफोरा थ' ओ फ्रायानो बिमा-फि बिफानि गोरोन्थिफोरावबो जायो बेफोरो मानो होमब्ला उन्दै गथ'ओ उन्दै गथ' होननानै बिथांमोनखौ राया आरो फंसेबो आखाइ हो फेरा होननानै माने बिसोरो जा बुङो बिमा बिफाया बेखौनो मेलायो जेरै फैसा थाखा नांगौ होनब्ला फैसा थाखा हरो मबेलफोर बियो ब्ला मबेलफोरबो होयो बेफोरनि सायाव माने फिसा अननायखौ बिमा-बिफानिफ्राय दाव-दाव मोननायनि जाहोनाव बिसोर खर'आ देरो बिनि उनाव माने रायब्लाबो होनब्लाबो जेबो सानला बेसोरो बेनि जाहोनावनो माखासे गथफोरा माने इयुनाव माने बिमा फिफानि ओ खोथा मानियि अख्रायै माने बिसोरो खोथाखौ लाया लाया बेफोरबायदि जालाङो आरो बेफोरो माने माखासे बिमा फिफाफोरनि सायावबो सो सोनारो आरो
उम उम उम नंगौ नोंथाङा थारैनो सैथो बाथ्राखौ बुंदों ओ नोंथांनिफ्राय जोबोद गोजोननाय मोनदों ओ थ आथि ओ बिदिनो दा नखर खुंनायावहाय ओ बांसिन सोर माने प्रेसाराव गोग्लैयो ओ बिमाया ना बिफाया
ओरैनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि दा जि सोलिबाय थानाय मोनफ्रोमबो एरिया एबा ओन सोलफोरावनो फ्रायानो माने नखर खुंनायनि बेलायाव जोंना बिफा फोरानो मेन गाहाय बायदि जायो नालाय बिफा फ्रा माने बांसिन खस्थ मोननायखौ ओ नुयो आरो एक्सुेलि बुंनो थाङोब्ला जोंना ओ गारजेन हिसाबै जोंना सानैबो समान जानांगौ नङा होनब्ला ओ दुखु सुखु जेनेबा खस्थफोरखौ सानैबो ओ समानै रानलायना लायोबा माने ओ सोलिलांनायाव माने इजि जायो आरो माने गोरलैयै राहा जायो माने अब्लाबो जोंना खायसे बिथिङाव ओ जिहेथु जोंना माखासे रांखावरि फोरनिबो आंखाल जायोना बैफोरनि बेलायाव बैफोर बेफोरनि बेलायाव जोंना ओ खायसे बिफाफोरा माने ओ रां खामायनो गुबुन जायगाफोराव थांनो गोनां जायो बैयाव माने माखासे ओ न'खरखौ माने बिथांमोना सालायनो मोना जिहेथु बे फिसाफोरजोंबो थाफानो मोना बे फोरनि सायाव माने बिमाफोरा माने न'खरखौ सालायनो गोनां जायो आरो ओमफ्राय माखासे गथ'फोर दैदेन नांगौ बिथां ओ बिमाफोरनि आखायाव थायो आरो।
ओ ओ ओ उम उम । थिग दङ नोंथाङा ओ ओ दङ आरो मोनसे जों न'खर गंसे खुंनायाव औ माबोरै थाय अनज्लायनानै थानांगौ आरो माबोरैहाय न'खर खुंनायाव मदद होनांगौ माने फिसा ओ फिसाफोराबो माबोरैहाय बिमा फिफाखौ मदद होनांगौ बिनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन हागोन। ओ जेरै जोंहा ओहो न'खर गंसे हिसाबै जोंना ओ मोनफ्रोमबो न'खराव थायाब्लाबो एसे ओ फ्राय न' न'खरावनो थायोबो जोंहा बिदा फंबाय बि बिदिनो बिब' बिनानाव बबेबा न'खरफोराव बिदिनो ग्रोम ग्रोमबो थायो नङा होनब्ला? बेफोरनि अनज्लायनाय अनज्लाय नाया माखासे बिमा बिफानि सायावबो जायो जेरै सोरखौबा माने ओ अनसिननाय आरो सोरखौबा एसे माने ओ अनसिनि बे बेफोरबायदिबो ओ खायसे खायसेनि न'खराव माने नुनो मोननाय जायो आरो ना। बेफोरनि जाउनाव माखासे ओ बिदा फंबायनि सायावबो ओ गाव स्रालायनाया गावस्रालायनायखौ नुयो नुनो मोनो लोगोसे बिदिनो ओ फरायनायनि बेलायावबो ओ बेफोरबायदिनो जायो जोंना सोरबा बायदि ओ जेनेबा बिब' बिनानावनि गेजेरावनो सोरबाया ओ बिनानावान नो मोजां फरायनो हायो आरो गुबुन सासेया एसे फरायनायाव दुरबल आरो बिदा फंबाइनि गेजेराव बिदि जायो सोरबा सासे सेया ओ फरायनायाव हायो आरो सोरबा सासेया ओ फरायनायाव माने एसे गाज्रि बेफोरबायदि थायो आरो लोगोसे बेखायनो जोंहा बिदिनो सोरबा सोरबाथ' बिदिनो मिन्थिखायो गोबां माने बिमा फिफाजों आब्रा जायो आरो खोथा मानि जायो बेफ फोरनि मा दाव माखासे ओ अख्रा दिन्थिबोनायनि थाखायबो माने ओ बैफोरनि बै माने बिदा फंबाय बेबो बिनानावफोरनि अनलायनाया माने एसे गोजान जालाङो आरो माने सानफा एफा।
औ।
औ बेखिनियानो।
ओमफ्राय ओरैनो दा नोंथांमोननिथिं ओ जिथुनाखि फरायनाय बेफोरनि बागै नोंथांमोननिथिं दा मा बियो बेफोरनि सायाव माने ओ बोरै सोलिना दं बेखौ एसे खिन्थादो।
अ थ' जोंनि गामियाव माने ओ माने जोंनि गामियाव माने बोथोर आरो समजोंसो मानसिफोरा माने खारफादों होननाय बायदि जागासिनो माने जेरै बेहाय आथिखालाव दाथ' बांसिनानो गारि मथर जौ जुवा माने फोरावसो माने बांसिन जों गामिनि गथ'फोराहाय माने गफबनानै दं आरो लेखा ओ फरायनाय बिदि मा मानो माबा मोनसे सोलोंनो नाजानाय माने इयो माने एसे खमखौ आं नुनो मोनो आरो जों गामियाव औ औ खम जालां नायखौ नुनो मोन्दों आरो। बेनो जों गामिनिया
औ। ओमफ्राय नोंथांनि माखासे हुदा हेबिट माने थुनाखि बेफोरखौ एसे फोरमायदो दे सुंथाबै नोंथाङा मा खालामनानै थानो मोजां मोनो? हेलौ
उम
हेलौ
औ खोनादों
खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खोनादों दे।
बांसिन बिदि माने ओं माने बांसिन जायो आरो मबाइल नायनो बरिं नाबाथाय बिदिनो मालाबा खन्थाइ लिरो मालाबा बिदिनो लोगोफोरजों बेरायो आरो न'नि एसे एनै खामानि मावनानै आं मोजां मोनो आरो